हेल' नोंथां
खुलुमबाय औ खुलुमबाय।
खुलुमबाय नोंथां नोंथाङा मा सावरायनो सानदोंमोन? मानि दारै सावरायगोन?
आङो नोंथांनि सायाव दिनै बर'आथ' गोबां जिब जुनार फिसियो नङा होनबा दाउ, अ मा, मोसौ बायदिसिना गोबां औ बेफोरखौ फिनाय जायोना। नोंथांमोननि न'खर नखराव मा मा जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो ओमफ्राय? माबायदि न'खर माबायदि बेसेनाव फानो बेफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो हागोन ना आंनो फंनैसो?
जाहानि न'आव मोसौ मासे दोङो मोसौ फियो मासे। बे मोसौआ फिसा उम मासेल' फियाबाल गोबां फिनांगोन नामा?
औ थायोना। खायसे जिब जुनारजोंनो गोबां बायदि गोबां रांबो आरजियोना।
आरजिनो थाखाय जागानांगोन। गांखो नांगोन गांसो नांगोन। दा गांसो मोनगोन नामा? दा गांसो मोना। माइ गायजोबबाय दुब्लियाव गांसो गैला। मानिफ्राय मोनगोन बेखौबालाय जिगाबदोथ' जायाना जिगाबदोंमोन
औ बेबो जायगा गैयियावबो जायो खायसे फिसिनो लुबैबाबो फिसिनो हाया।
बेनिफ्राय मोसौआ फिसा जासिगोन फिसा मासे दङोममोन फिसखौ फानहरबाय।
औ बेसेबां रां मोनखो ओमफ्राय? नोंसोरनिथिं मोसौनि दामा बेसेबां?
मोसौनि दामा?
औ
मोसौनि दामा बेसेबां गिदिर एसेबांनो दाम।
जेनबा बेसेबांसो मोनो मासेयावहाय
हालुवाफोरा सल्लिस हाजार पन्सास हाजार मासेयाव
औ जोंनिजोंनो एखे
बेसेनि दाम बेसेनि गोदेर इसेनि दाम। ओमफ्राय ए हाथै खारनाय जानांगोन। बा हालेवनो रोंबाथ' आरो दामसिन मोनसिनो
हाथाय ओंखारनाय मोसौखौ मानो दाम होयो
आंबो बारा मिथिया थेवबो हाथाय ओंखारबा बाहाय बोरायनाय बोराय
ना मादिबा आं बारा मिथिया
अ
नानै मा बोरैबाथाय आं मिथिया बारा
औ
इनिफ्राय दाउ दोङो दाउ बिमा मासेल' दोङो फिसा दोङो सातथा आतथासो दोङो दोङोमोन बुरजाथार बेमार जानानै थैजोबदो बेनिफ्राय मासेल' थालांनानै फिसा दोङो फिसायाबो बार'तासो दोंमोन सैमायानो जालांनानै दा सातताल'सै
अ
इनिफाय जोंहा नाबो फियो फुख्रियाव अमाबो फियोमोन अमाया गैला बेमार जानानै थैदो
ओं
दाख्लैबावै खनसे बेमार जासावनायाव ओमफाय जोंहा इखिनिखोनो फियो नोंसालाय खोन्थादो नोंसानिखो मा मा फियो मा मा मायो
जोंहाबो दाउ अमा बोरमा मोसौखौ जोंआगो फिसियोमोन नाथाय मोसौखौ फानजोबनानै जा मोसौ फाननानै थेक्टर लाबाय दायो मोसौ मासेल'सै जोंनाव मोसौआ गैला जोंनाबो फानजोबबाय
मोसौवालाय खैता दोङो नोंसालाय
दंमोन जोंहा मोसौआ माब्रै दायो मासेल'सै औ गिदिर गिदिरमोन जोंहा गि-गिदिरमोन
उम दालाय दामब्राना दामब्रा दोङो गाया
गाय मासेल' दंसै गाय मासेल' ओमफाय अमा फिसियो जोंहा अमाखौ बोसोरै फिसियो अमाया जोंनाव बोसोरे मानै बिदिया थाखायो मानै माथाम आरोना एबारावहाय मासेया थैबाय मानैल'सै ओमफाय बोरमाया जोंनाव सयथा दङ'
बिमाना फिसा
अमायाना देरबाय नो बिमा महर लाबाय
ओमफाय फिसा जाहोगोन नामा
जोंहा अमाखौ फिसा जाहोआ
फानो नामा दोननानै
औ देरबानो फानो आरो
उम
उम फिसा अमा फिसा फानफेरा जोंहा माने फेदेरनानै फानो आरो ओमफफ्राय आरो लोगो लोगो फिसा लाबोफिननानै फेदेरो एदि
ओ बेसे गाह बेसे गाहाव फानो होनबाय फेदेरनानै देरबा
अए नोब बिस हाजार अथ्र' हाजार इदि अथ्र' हाजार बिस हाजार इदियाव फानो आरो
उम
ओमफाय मालाबा-मालाबा समावहाय खायसे-खायसे बेफारिफ्रा एसे खमाव लांनाय जायो आरैनो सल्ल' सथ्र' इदियाव लाङो
अमाया मा खासि नामा?
औ खासि गोजा।
ना ओ मायाव फानो जायगायावनो फानो ना बेलेगनिफ्राय लांफायो?
जों न'आव उम मालाबा मालाबा न'आवबो दानना फाननाय जायो ओमफफ्राय बांसिनानो बेफारिनो हरो आरो
अमानि बेसेना बेसेबां नोंसिनाव किल'
जोंनावहाय अमानि बेसेना ब्रैजौ
उम बिदेसा
औ ओमफ्राय बोरमा बोरमा फिनाय जायो जोंहा बोरमाखौ गोबां दङ जोंहा बोरमाया बिमायानो सयथा दङ जाहानाव ओमफ्राय फिसा दङ औ
बोरमायालाय खासि नामा
औ खासिबो दङ।
खैथासो नोङो?
बिमा दङ खासिया माथामना मा दं दा।
बिराद फैसा दङ होनबा नोंस्रा ना।
फानबाय जोंहा।
फैसा मोनो दख' बिराद नोंस जागा द नामा बिराद फिनो।
जोंहा बिदिनो बारि बुरियावनो खानाय जायो गय बागानफोरावहाय गय बारिफ्राव
उम
ओमफ्राय फख्रि दङ जोंहा फख्रियाव मा होनदों।
बोरमाया मासेयाव बेसे गाहाम खासिया?
खासिया मासेयाव जों बां बांद्राय गिदिर गिदिर गिदिर खालामनानै माबानाय जायाोना फास सय हाजार इसेबाङाव हरनाय जायो‌।
उम अ
इसेबां दामनि गिदिर गिदिर खालामबाथ' औ भारत तेर' हाजार बिदि मोनो आरो जोंनि न' खाथि खाथिनि मानसिफोराहाय गोबां दाम मोननाय खोन्थायो गिदिर गिदिर खालामना फाननायफ्रा आरो
उम जोंनियावबो मोनो फानग्राफोरा माबायो फियो जाहा बोरमा फिया जाहा बोरमा बेखौ मानि जाया बोरमाया थैयो जाहानिया
उम जाहा सिगांनिफ्रायनो जों उन्दै उन्दैनिफ्रायनो बोरमा न'आव नुबोखा खानाय दासिमहालागैबो जों फियो आरो ओमफ्राय फख्रियाव ना फियो
उम मा मा ना फियो?
जोंना फुख्रियावहाय मा होनो ग्रास काप कमल काप बेनिफ्राय माने बाहु बेनिफ्राय र' मा होनो बै गोरि बदि नाया ना स्टल बााहनाखौनो मिथिला आरो
माबायदि
उम गोसो एसे सोमर्जो सोमर्जो गिदिर गिदिर देरो बेबो ओमफ्राय सान्दा बेखौ फिनाय जायो। मिरगा बेफोरखौ फियो।
एह। आरोबाव
आरो नों माखासे बाहेर मा होनो बाहेरनिनायाबो हाबना थाफैयोना फिथिख्रि न गोरि ना ना बेंसि ओमफ्राय नाथुर नाथुराथ' जोंनाव बे थोलायलाया आ फुख्रियावहाय जुदि फुख्रि सारोबाना गामिनि मानसिफ्रा नाथुरफोरखौसो ननायागिरनानै फैयो आरो बांसिन।
एबा फख्रिया नोंसोरनि दाइरेक ज यैनो नामा जेनेबा दैमाफोरजों हाबाय हा ना बा लामाफोर
इदि नङा होमबाबो जोंनाव नाफोर बिदिनो सिरेनजोंनो बयनिबो बयनिबो फख्रिनि बिदिनो ना फिसा नाफोरखौथ' बाहेरनि नाफोरखौथ' हाजार माबा खालामबाबो हमथाना लाखिनो हायाना मा फिसा गुदुं मोनबानो बिसोरो सोरखिबोयोना।
उम।
बिदिनो थाफैलाबायो आरो मारै मारै एरना थाफै मिथिया। न'आव फना न'आव फिनायनायनिख्रुइबो बाहेरनाया गोबां थाफैयो आरो ना।
औ।
ओमफ्राय बे ना सि्थल ना मा होनो गोलाव गोलाव गिदिर गिदिरा बेखौबो फिसिनाय जायो जाहा।
उम जागोन जाफेराखै नोंलाय?
जादों बारा मोजां मोना आङो बेराथ सु दङ।
बिसनि फिसा फिसा जायो आं खनसे जादोंमोन।
औ बिराद सु फिसा फिसा दं बे नायाव। जों नाखौ बोसोर जोंहा नाखौ गोबा नायावहाय आङो बे बेलेग बेलेग गिदिर गिदिर बेफारिफोरनि थाखाय बेफारफोरनि थाखाय मोजां दां जोंनि गामि ओनसोलावहाय ना फाननानै जायाहाय बेखौ सि सिगांनिफ्रायनो गोबां ना फिसिबोबाय जाहा नायाव लाब मोनफेरा।
उम
हगारनायाव सल्लिस हाजार गाहामनि हगार हगारो जोंहा ओमफ्राय मोननायावहाय खोब मोनगोन बिस बिस हाजार बिदिल'सो मोनो।
नाखौ फिनानै नाखौ रौ मिरगा होनांगो रौ मिरगाखो होनानै मथा मथि माथाम माब्रैनि उनावनो फाननो हायो माथो। आदार होनांगो आदार। आदार होबाय फानबायलायबाय ओमफ्राय आरो होलायबाय ओरै खालामनांगौ।
फाननाय समाव दाम फखलखौनो मोनहैया माथो जोंहा बेरा बुरजाना फुख्रिया नोगोद गिदिर ओमफाय नाखौबो जा बुरजा बुरजा होखायो। ओमफाय बायनानै फुवान बायनानै फिसिनायावसो बांसिन थाङो आरोना। ओमफ्रायायो फाननानै जोंहा इसिबांखौ मोनफि मोनफेरानो
ओम बिदिसो नामा नोंथां
औ
मिथिनानै गोजोननाय मोनबाय
गोजोननाय थाबाय औ दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
नोंथाङाबा बिजनेस खालामायनानै जोबोद मोजां मोनो होमबा?
औ आं बिजनेसखौ साख्रि मावनायनिख्रुइ बिजनेसखौ आं साबसिन मोनो।
होमबा नोंथाङा मोजाङानो।
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
दोनथ'दो होमबा नोंथां